नोंथां औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोननि नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बर' न'खर अमा अमा दाउ दाउ बोरमा फिसिनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि बर' न'खरावहाय ओ गोदोनिफ्रायनो माने माने गोदोनिफ्रायनो माने दाउ अमा फिसिनानै जोंना बर' बिमाफोरा ओ बेफार फालांगि खालामनानै जेरै न'फोरखौ माने दैदेनलांगा सिनो दङ नोंथां आरो बिदिनो ओ दाउ बोरमा लानानै माने गोबां सुबुङानो जेनेबा बर' न'खराव आर ना बांसिनानो जोंना बर' न'खराव नुनो मोनोमोन गोदोनि दिनाव दाव अमा फिसिनायखौ दानाथ' माने गुबुन हारिफ्राबो माने जोंनि बर'फोरखौ नुनानै गुबुन हारिफ्राबो माने सोलोंबाय आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
थाङोब्ला जोंना ओ दाउ लायोब्ला बा अमा फियो गोबां मुलाम्फा आरोना नोंथां ओ जेरै जोंहा ओ दाउ मासेनिफ्रायनो गोबां फिसा मोननो हायो ओमफ्राय जेरै जोङो मासे जियावनो जिथा जिनैथा बिदिहाय माने जोङो बिदै मोनो आरो नोंथां बे बिदैजोंनो बे बिदैनिफ्रायनो दाउ फिसा जानानैहाय बे दाउ फिसाया देरोब्ला जेरै जोङो बाजारफोराव माने फाननानै जोङो रां माने रां खामायनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ।
औ जेरैहाय जोङो अमा बुङोब्लाबो अमानिफ्रायबो अमानिफ्रायबो जोङो गोबां रां मोननो हायो बेयो जेरै अमा बिमा मासेया जोंनो गोबां फिसा होयो जेरैहायओ मा मा जिनै मा जिथाम बेफोरबायदि फिसा होयो। आरो मा बिमायाहाय ओ जोङो बिखौ ओ बाजार गला फोराव फाननो लाङोब्ला जोङो गोबां रां मोनो आरो बिदि बिदिनो ओ थोजासे रां मोनबोयो आथिखालनि मुगायावथ' जोंना ओ अमा दाउ बोरमाफोरनि बेसेना गोबां बांबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
ओ बिदिनो जोंहा ओ ओ बर' सुबुंफोरा गोबां रां खामायनानै गोबां न'खरनि फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनायावहाय गोबां मुलाम्फा जादों जेरै दाउ अमा लानानै ओ न'आव फिसिनायनि अनगायैबो जोंना दाउ अमाफोरनि माने ओ गन्द्रा बानायनानै जोङो ओ फिनायखौ फ्रायानो नुनो मोनो नों जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना ब्रयलार बयलारखौबो जोंना मोनसे फार्म बानायनानै जोंना ओ बिदिनो दाना होनानै ब्ला ओ बेवहाय माने मोब्लिब मोब्लिबनि ओ पावारजोंहाय बियो माने बयलार दावाहाय माने देरो आरो नोंथां ओ जेरैहाय जोङो ओ गोजा गोज जा लायट लाइट फोजोंनानै बयलारनि फारामावहाय जों दोन्नायखौ नुनो मोनो
औ नोंगौ
ओ बेनि सोरांजोंनो माने गुदुंजोंनो दाउआ गेदेर जायो आरो नोंथां ओ आरो लोगोसे जेरैहाय जोङो न'नि आदार बा न'नि ओ माइरं होनाय जोंल' जोङो दाउखौ माने गेदेर खालामनो हाया जेरैहाय जोङो ओ हाथाय गराफोरनिफ्राय माने दाना बायना लाबोनानै जेरै जोङो होनानै ओ एसे थाब थाबनो माने गेदेर खालामनानै जोङो ओ बाजारावहाय माने ओ फानफिननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नों थां जेरैबायदि जोंना अमा अमानिबो जोंना दाना दङ जेरै ओ जेरै थाबनो देर गेदेर जायोब्ला जोङो थाबनो माने फाननानै जोङो रां खामायनो हायो नालाय बिनिखायनो जोङो औ गलाफोरनि फ्राय बा जोङो बिदिनो नारसारिफोरनिफ्राय बायदिसिना ओ मुलि बा आदार दाना बिदि लाबोनानै जोङो ओ दाउ अमानो माने थब देरनायनि थाखाय जाहोनानै जोङो गेदेर खालामनानै थाबनो माने फानफिननानै जोङो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंना गोदोनि दिनावहाय ओ दाउ अमा फिसिब्लाबो एसेबां माने आइदिया गैयामोन नों थां ओ जेरैहाय औ नांगौ बायदि बिबांनि जेरै हासार होनो रोङामोन जेरैहाय दाना होनो रोङामोन आथिखालनि ओ मुगायावथ' जोंनााव गोबां रोखोमनि ओ हासार ओंखारबाय जेरै दाना ओंखारबाय बेफोरखौ ओ माने ओ जाहोनानैनो जोङो ओ थब थबनो माने गेदेर खालामनो हायो नोंथां बिदिनो ओं बर' आइजोफोरा माने रां आरजिनायाव माने एसे इजि जाहैबाय आरो नोंथां ओ जेरै बिसना ओ दाउ अमा बेफार फालांगि खालामनायावबो जोंना ओ आथिखाल खालि मुगायाव माने आथिंजों हान्थिला आरो नोंथां। जेरै जोंना गारि ओंखारबाय जेरै गारिजोंनो माने जेरावबो माने हान्थिनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालनि मुगायाव हाय
आरो बिदिनो बेल' नङा ओ दाउ अमानि अनगायैबो जोंना बर' बिमाफोरा ओ न'खर खौ सामलायलांनो बा दैदेनलांनो थाखाय ओ गोबां बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरै सि जोमाव सि जोम फाननानै जेरै बेहाय जोङो सि -खौ जोङो दाना अनलाइनजोंबो माने फाननो हायो आरो नोंथां। ओ। जेरै बिसिना माने अनलाइन सुबिदा जाबाय ओ जेरै बिसिना माने ओ दखान गलादारफोरावल' नङा जोंना अनलाइन जोंबो ओ सपिं खालामहरनो मोनसे सुबिदा बानायनानै होबाय आथि आथिखालनि मुगायावहाय औ बेनिखायनो गोबां सुबिदा मा बर' न'खराव ओ गोदोनि बायदि माने गोग्लैसोना थानायखौ जों नुनो मोना ओ आथिखालनि मुगायावहाय ओ खस्थ' खालामनाबाबो दाउ अमा फिसिनायनि अनगायैबाबो गोबां दखान फिसा फिसा होनानैबाबो जोंनि बर' न'खरावहाय माने ओम बिदिनो सोलिलांनायखौ जों नुगासि बेनो आरो नोंथां ओ आरो जोंना अमाखौबो न'खर न'खर लानायनि अनगायैबो मोनसे गन्द्रा बानायना लाबा माने फान फाराम बानायनानै लाबा गोबां मुलामफा जायो आरो नोंथां ओ जेरै जोंङो औ हाखर खाथिफोराव माने फार्मखौ लुयोब्ला जोंना गोबां सुबिदा जायो जेरैहाय बिनि खि सुस्रानायावहाय खुबिदा जायो आरो बेनि खिखौ मोनजानानै हाखरनि नाफोरा माने थाबनो गेदेर जायो माने जेथिंबो मुलाम्फा जायो बिनिखायनो औ जोंनि बर' सुबुं फोरा आथिखालनि मुगायाव ओ गोबां सुबिदा मोननायखाय माने बिदिनो ओ सुबिदा बायदि जोंना खामानिखौ मावनानै बा दाउ अमा फिसिनानै थब थाब माने ओ बेफार फालांगि खालामनानै रां आरजि गिनानैहाय न'खरखौ माने सालायलांनो बा दैदेनलांनायखो जोङो नुबोगासिनो नोंथां आरो बेफोरबायदिनो इयुनावबो जो जोंना दाउ अमा फिसिनाया थालांबाय थागोनखौ जों आसा खालामो। आरो बिदिनो जोंनि बर' हारियाल' नङा दाउ अमा फिसिनायाव गुबुन हारियाबो गोबां लासै दानि आथिखालनि मुगायावहाय अमा बेदरखौबो आथिखालनि मुगायाव जोंनि बर'फोराल' जाया गुबुन हारियाबो जायो बिनिखायनो औ। ओ बिनिखायनो जोंना ओ अमाखौ माने गुबुन हारियाबो फिसियो आरो आथिखालनि मुगायावहाय गोदो जोंना ओ बर' सुबुंफोरा माने गोबां नासय जायोमोन मुगै जायोमोन नोंथां जेरैहाय अमा जाग्रा होननानै जोंखौ माने बासियोमोन आरो गुबुन हारिफ्रा मिनियोमोन‌ ओ आथिखालनि मुगायावथ' ओ जोंनि बर' बर' हारियाल' नङा गावसोरबो माने गुबुन हारियाबो माने फिनानै माने बिसोरबो जाग्रा जाबाय आरो ओ जोंनि बर'फोरखौ नुनानै बिसोरबो सोलोंनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो माने मा बायदि बेफार फालांगि खालामनानै बर' न'खरा माने बिदिनो दाउ अमानि अनगायैबो गुबुन बेफार फालांगि खालामनानै माबायदि दैदेनदो ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ थिग बेबायदिनो जोंनि बर' न'खरावबो जों गोबां दाउ अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरैहाय जों अमा अमा बिमा खौ अमा बुन्दैखौ बायना लाबोनानै जों
औ।
जों बे फाननानै जों गोबां रां रां मुलाम्फा मोननो हायो। जेरै जोङो फार्म बानायनानै माथाम माब्रै बिमा लानानै जों गोबां फिसा जाहोनानै जों बेखौ फाननानै गोबां फैसा आरजि हायो बिदिनो दाउ दाउनि बेलायावबो जों बेबायदिनो। दाउफोरखौ फिसिनानै बेनि फिसाखौ बिदै गहोनानै फिसा जाहोनानै देरोब्ला जों हाथायाव फाननो लांनानै जों गोबां रां मोनो आरजिनो हायो बेबायदिनो जों जोंनि बर' आइजोफोरखौ दाउ अमा फिसिनानै गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ।
नोंथाङाबो नोंसोरनि ओनसोलाव दाउ अमा फिसिनानै आइजोफोरखौ जौगानाय नुदोंना?
औ औ नुदों नोंथां जोंनाथ' गोदोनि दिनावहाय बर' न'खर फोराबा जोंनि थिंजाय माने गोबां गोरिब मोन आरोना नोंथां माने नांगौ बायदि दाउ अमा माने फिसिनो रोङामोन। जेरै जेरै बि औ आदार नांगौ बेफोरबायदि माने लाबोनानै गलादारफोरनिफ्रायबो लाबो नानै माने होनो रोङामोन गोदोनि जोंना बिमाफ्रा। आथिखालनि मुगायावथ' जोंना गोबां बिदिनो बिदिनो मुलि बा बिदिनो हा सार ओंखारबाय नालाय। बेफोरखौ माने लाबोनानै जोंनि बर' बिमाफोरा माने लाबोनो रोंबाय। आरो मिथिबाय माबायदि खालामबा जोंना अ थबनो माने बेफार फालांगि खालामनायाव सुबिदा जागोन बा रां रां खामायनो हागोन बेखौ माने बिसोरो साननो रोंनाय जाबाय आरो नोंथां जेरै लाबोनानैहाय बिसोरो बिदिनो बिदै दैनायावबोहाय जोंना बिदिनो बिजिबो होनो हायो आरो। आथिखालनि मुगायावहाय बिजि होनानै माने बेखौ थाबनो बि बिदै दैहोहोनोबो हायो बिदिनो बिदै दैेयोब्ला जोङो मासे बिदैयावनो बिदिनो नैजौ बाजौ बेफोरबायदि रां मोनो आथिखालनि मुगायाव गोबां दाम बारायबाय नालाय नोंथां। बिदिनो जोंना बेफोरावबो माने रां आरजिनानै बर' बिमा फोरा गावसोरनि न'खराव नांगौ जानाय बा आंखाल जानाय बेफोरखौ माने थाव संख्रि गैयाब्ला बै दाउ अमा फिसिनायनि फैसाजोंनो माने लाबोनानै माने लाबोनानै माने न'खराव नांगौ जानाय माने सुफुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै जानाय लोंनायनि अनगायैबो औ जोंना बर' बिमाफ्रा जेरै फिसाफोरखौ माने फरायहोदों आरो बिदिनो गेदेर गोलाव खालामदों बिदिनो गावनि आथिङाव माने गसं था होनो हादों गावनि फिसाफोरखौ। बिमाफ्रा जोंना बर' बिमाफ्रा ओ बिदिनो आरो इयुनावबो बिदिनो सोलिलांबाय थागोनखौ जोङो आसा खालामनो हायो जेरै जेन जों सानना लानो हायो आरो। नोंथां बिदिनो सोलिलांबाय थानो हाथों होननानै जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ।
नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय थाबाय औ नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै।
औ दे नोंथां।